हेल औ खोनादों ना नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
अ।
दायो जोङो बर'फोरनि बा थ्रा भावनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां।
औ जागोन दे।
औ। दे नोंथाङा बाथ्रा फावनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होग्रोनाय।
बाथ्रा भाव होननानै बुङोब्लााथ' जोङो जाय बाथ्राखौ थोंजोङै बुङालाबासिनो खेंसालियायै बुंनाय जायो बेखौनो जोङो बाथ्रा भाव होननानै बुङो।
औ जेनेबा खायसे खायसे बाथ्राफोरखौथ' जोङो इदि सिदायै बुंनो हाया जायो नालाय बेफोरखौ दानख्लेंनानै खायलेंङै बुंनाय जायो आरो।
औ औ औ बे बाथ्रा फाव। माखासे दानख'थायारि बाथ्राफाव दाजाबथायारि बाथ्राफाव थायो।
ओम। गोदो गोदायनिफ्रायनो जिहेथु जोंहा बाथ्रा फावा खुगाजों खुगा जाय समनिफ्राय लिरनो फरायनो रोङाखै बै समनिफ्रायनो बाहायबोनाय जादों होननानै जोंहाथ' गोबां बिजाबफोर आरो जों खोनानो मोनबोगासिनो नालाय नोंथां।
औ
मा मा बाथ्रा फावफोरखौ जेनेबा माबायदि बाहाय बाथ्राफोराव बाहायो बिदि मोन्नैसो बुंनो हागोनना नोंथाङा।
औ हागोन दा जोङो दा बेबायदि बुङोब्ला जोङो बाथ्राजों गोरोबनानै माखासे बाथ्राखौ बुङो बोथोर थासारिखौ लानानैबो जोङो मिलायनाय गोरोबलायनायखौ लानानैसो जों बाथ्रा फावखौ बाहायो।
औ औ।
जेनेबा जोंहा दा ओ अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनाया अरनो रोङा।
औ औ नोंथां बे बाथ्राखौ गोबां खोनादोंमोन दिनैबो नोंथाङा जेनेबा बे बाथ्राखौ माबायदि बाहा बाथ्रायाव माबायदिखौ दानस्लेंनो थाखाय बाहायो बेसे खोन्थाना होसाय।
औ बे बाथ्रा जों रुजुदों मा ओ बांद्राय बाथ्रा बुंग्रा मानसिया बांद्राय गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंग्रा मानसिया जेबो खामानियाव उदाया बे खोथाखौ बै अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनाया अरनो रोङा बे खोथाजों रुजुदों। जेरैहाय बांद्राय अखा खोरोमनाया हानो नो रोङा।
औ औ नोंगौ नोंथां नंगौ।
ओ माब बांद्राय अखा खोरोमनाया हानो रोङा आरो सैमा सोंनाया गोबां सैमा सोंख्रावनाया मानसि गोदान नुब्ला जे सैमाया सोङो बै सैमाया गोबां सोंख्रावलाबायनानै दिन्थाङो बियो अरनोबो हाया।
औ नंगौ जेनेबा बेफोर बाथ्राफोरा मोगथाङाव जाख खानाय जाथायफोरखौ दानस्लेंनासो बुंनाय जाखायो नालाय एकदम रियेल आव सोलि
औ औ औ बियो मोग थां मुलुगाव नुनो मोनगोन बेबायदि मानसि मानसि थायो। बै बैबायदि मानसिखौ ओ खेंसालियै बुंनो थाखाय ओ जाय दुगा दुगा बाथ्रा बुङो जाबाबो जायाबाबो बाथ्रा बुङो गिदिर गिदिर खोथा बुङो बियो गुबै गावनि खामानियाव जेबो उदाया बियो ओमफ्राय मानसिजों रुजुनानै बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो
औ गोबां जोंहा बेबायदिनो दङना नोंथां बाथ्राखौ जोबनो गैयि आरो माखासेफ्राथ' लिरनानै दोनथुमनो हायैयाव जेनेबा गोदोनि जायफोरा बाहायदों बिसोरथ' रुं थारै जानानै थांबाय बिदिनो माखासे फोर खौ बुथुमनानै लाखिनो मिन्थियैयाव माखासे गोमालांबाय आरो जायफ्रा लिरना गालांनो रोंबाय बेफोरखौसो जों दा मिथिनाय जाबाय आरोना बिदिनो
औ जाय लिरनानै गालांदों बेखि खिनिखौ जों फरायोमोन बाय मिन्थिबाय सोरनिबा खुगाजों खुगाजों मिन्थिबाय
औ आरो जेब्ला हिनजाव गोदान नायनो नङाब्ला न'खराव सोरनिबा न'खराव हौवा बिदिनो ओरैनो थानाय दंब्ला थांबा थोंजोङै बुंहैनोथ जोंहा असुबिदा जायो नाल लाय अ जेब्ला बेबायदि बाथ बेबायदि सो समाव जों माबायदि बाथ्राभाव बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंथां
अ बेनि बागै नोंथाङाबो मिन्थिगौ जानांगौ दा आं एसे बुंनानै होनसै आ थुरि नुब्ला बाथि गारो होननाय बाथ्राखौ आं मिन
औ औ नोंथां बेखौनो बांसिन बाहायो खोम जानांगौ
औ बाहायो दानि दिनाव बिदि बाहायला आगोलाव बांसिन
दानि जुगाथ' ससियेल मिडियानि जुग जाहैबाय गाव गावबा गाव बांसिन बिदि लालायनाय जायो बिदि नायलाय नेमा गोबां खम जाबाय खोमा गामि ओनसो
औ बेबायदि बेबायदि थुरि नुबा बाथिगारो बेबायदि बाथ्राखौ बाहायनो थाखायबो खाबु मोन
औ औ औ गोबां सासे सानै एकदमबारे हानद्रेदनि गेजेराव एक दुइफोराल'सो खामानिबो जासिदों बे बेफोरबायदिनि
औ साफा सानैखौ जों बेबायदि
ओ आरो मोनसे दङ'मोन ना सालखुन थानि रोदा नागिरनाय होनलायनाय गोबां इन्टारेस्ट गोबां गोसोआव नांनाय मोजां मोजां खोथा बाथ्रा फाव खालामना दोनलांनायखौ गोबां मोनो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो
औ औ सालखुन्टानि रोदा नागिरनायखौ नोंथाङा ए से ससे बिजिरनानै होबा मोजां जागोन।
जागोन नोंथां जागोन। जोंहा साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय होननाय बाथ्रा फावखौथ' जेनेबा मोगथाङाव जाथावथारै बाथ्राफोरखौ जाय मोननो हास्थायनाय बाथ्राफोर जेनेबा बाथ्रानि अनगायै मुवा बेसादबाबो जाबाय बेफोरबायदियाव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो खायसे खायसे मानसिया थायोना जेनेबा जिसिबां दं बिनिख्रुइ गोजौसिनाव लुगैनाय हास्थायनाय जायखौ मोननो गोब्राब जायो बेफोरबायदिखौ बे बाथ्रा फावजों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
मोननो थाङै जिरादखौबो माने हास्थायनाय आ
औ औ। दानि जुगनि गथ'फ्राथ' बांसिन बेबायदिनो जाहैजोबबाय बिमा बिफाया बेसेबां खस्थ' खालामनानै फोरोङो मायो नां माबा हाख'यै बुस्थुफोरखौबो बिनानै बोराबनाय रागा जोंनाय बुलाय सोलाय खालामनाय
बेफोरबायदिखौ गो अ बै समाव बेबायदि बाथ्रा फावफोरखौ नांगौ जायो आरो बेबायदि समफ्राव। बाहायनांगौ जायो।
जोङो बाथ्रा फाव बाथ्रा फावनि गेजेरजों माखा से गियान मोननो हायो। जाय गियान फोरा जोंनि सानफ्रोमबोनि थांनानै थानायाव हेफाजाब होयो।
नंगौ गोबां ओंथि गोनां ओंथि गोनां बाथ्राफोरा हाबनानै थायो नालाय जों गोबां हेफाजाब मोनो आरो बेफोराव गियान बुथुमनो थाखाय। नंगौना नोंथां?
औ थायो। मोनसेबो बाथ्रा फावआवनो गियान गैयै जेबो ओंथि गैयै नङा आरो गासैबो बाथ्रा फावानो ओंथि गोनां। सानस्रि गोनां।
जेनेबा जोङो गोदोनि समावथ' जाय बेफोरखौ बुंजेनदोंमोन बानाय जेनदोंमोन बिसोरथ' लिरनो फरायनो खाबुखौनो मोनाखै बिथांमोनहा फरायनो मोनै समावनो बेबायदि गियानखौ बुथुमनानै बेबाय दि ओंथि गोनां बाथ्रा बाहायनानै रायज्लायलांदों बेफोरखौ सानना नायबा जोङो गोबां माने साननो गोनां आरोना बिथांमोनखौ। दानि जुगावथ' फरायनो लिर नो मोनसेयावबो बेफोरबाय दि साननाया गोबां खम बावसो होननानै बुंनो हायो जोङो।
औ औ। बाथ्रा फावखौबो जोङो बाहायबांनो नागिरला।
ओरैनो जेनेबा गामि ओनसोलाव माब्लाबा गिदिंबायनो थाङोबाथाय गोबां बाथ्रा रायलायनायनि गेजेराव मोनसेसो बाथ्राफोरावल' हाबनायखौ खोनानो मोनो आरो अब्लासो सानसिगोन अ' बेबायदि बाथ्राफोरखौ बाहायदों माथो बेयाव बिदि साननानै गोसोआ गोजोन मोनलाय लाय नाय बिदि जायो आरो नोंथांजोंबो बेफोरबायदि जाफेरबाय नामा जेनेबा बहाबा जायगाफोराव बेरायनोफोर गिदिंनोफोर थांनायाव बिदि गामिनि मानसिफोर बिदि बाहायनाय राव खोनानो मोनबाय नामा नोंथाङा दा जेनेबा दासान्दि?
दासान्दि बेरायनायबो जायाखै नालाय। बेखायनो
औ माब्लाबा थांबाथाय थाल लानो नोंथां गोबां माने माखासे बिदिनो रायलायलांबाय थानाय समाव हरखाबै मोनसे नङा मोनसे बेबायदि हाबनायखौ जोङो मोनबाथाय गावनो अ' बेखौ बाहायदों माथो होननानै इन्टारेस्ट मोनलायलायनाय मोनसे जायो आरो।
रंजानाय फैयो।
बिनि गेजेराव अबेखौबा आरो खोनाफेरि जोङो जायखौ मोनथिफेराखैमोन बेफोरखौबो बैफोर मानसिफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाया बिदियाव जायो आरो।
औ।
उम। दाथ' औ जेने बा बाथ्रा फाव बाहायनाया खमायनायजों लोगोसे जों जेनेबा लेखाफोरावबो दासान्दि एसे खम जाबाय ना।
औ खम जाबाय।
बाहायबाय थाबासो जेनेबा बेखौ मायाव बाहायोमोन माबायदियाव बाहायोमोन बेखौ मिथिनो लुगैनानै बै मानसिखौ जेनेबा जाय मानसिया बाहायदों बेबायदि आंबो बैबायदि अबावबाफोर बाहायनो हागोन नामा बेफोरबायदि बुथुमनो लुगैनाया बांसिन जायोमोन आरो दा बाहायनायानो खम जाखाबाय नालाय जोङो माबा दिहुनो माबोरैबा जों बेबायदि गोदान बाथ्राखौ दिहुननानै गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बेखौ इउस खालामनो हागोन बेखौ नागिरनाया खम जाबाय आरो जोंबो।
औ औ गोदानै माबादि सोरजिनो हागोन बे खोथाखौ सानखांनो
औ औ जेनेबा बाहायबाय थाब बाथ' जोंबो बिदियाव बिदि बाहायहैथारगोन होननानै मिथिनानै थानो लुुबैगौमोन नालाय जोंबो। बे खम जाबाय आरो।
दा गोबां बाथ्राफाव दङ ना। बे बाथ्रा फावफोर खौ आं मिथिनाय मिथिनायखौ नोंथांनो सेयार खालामनो सानदों।
अ' दे नोंथां।
दङ मैया थैयो आगानाव सेसाया थैयो खियाव, मानसिया थैयो खुगायाव, नाया थैयो थ'फि फिनायाव
अ' बे बे लाइना ओरैनो मोनसेयावनो बाहायनाय ना एक्सट्रा एक्सट्रा जाखो नोंथां?
बेयो मोनसे, मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो थाखायनो बेखिनि बाथ्राखौ बाहायदों आरो उम
फोरमायना होनो हा गोन नोंथाङा जेनेबा माबायदि समाव बेखौ बाहायनाय जायो
औ बे बाथ्राया मोनसेल' फोरमायदों ओ जाय ओंथिया जादों मानसिफोरा मानसिफोरा बाथ्रा दुगा दुगा बुंनायावनो थैयो मालाबा बै खोथाखौ बुंदों आरो जेरै मैया मैया आगानाव थैयो बे मैनि आगानखौ जाय सिखारिया संनानै मोनो बेयो थैयो बे मैया थैयो आरो सिखारिया बेखौ हमखा
औ माने आगान नायै नायै होसो लांनायावनो बै मैखौ हमहैनो हानाय जायो आरोना औ औ औ मोनफ्रोमबो बाथ्रा फावावनो गोबां मोजां मोजां ओंथि हाबनानै दंना नोंथां औ आरो माबाफोर मिथिबावो नामा नोंथाङा?
आरो नाफोराबो जाय फुख्रियाव थायो अबे दैयाव थायो बे थ थफैनानै लायोबा बे दैयाव ना दं होननानै मिनथियो बेखायनो बे नाया जेरै थि जायाबाबो जों सारनानै बोननानैबाबो बे नाखौ फख्रिनिफ्राय दिहुननाय जायो हमनानै जानाय जायो आरो आरोबाव दङ' ओम गोबां दं मोननैसो आं ओरैनो बुंलांनानै गालांगोन
औ जागोन दे नोंथां
ना दाला अग्नि खना मोसौ दाला गंमेना जाम्फै दारि आ दा दारिया माइ गायो। बोला दाउ जालांगोन अमा जालांगोन माखौ मोनजागोन हावरिया जागोन। बे जाम्फै दारिया दारिया उगेनि खनायाव माइ गायोब्ला माइया जाया बे खोथाखौ बेजों रुजुनानै बुंदों आरो।
औ औ जे गोबां इन्टारेस्ट। जेनेबा जोङो बेफोरखौ
उनाव सावरायबावनो हागोन। बेनि बागै औ दे बिदिब्ला।